हेल'
हेलौ नोंथां
हेल'
खोनादोना नोंथां? हेल'
हेल नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां आंनि माथोखौ?
औ नोंथां खोनादों
अ औ
अ नोंथां मा खालामदों दालाय?
ओ आङो नै दासो जिरायना उम माने ओंखाम जाखांना दासो जिरेदों आं
मा ओंख्रि जानाय नोंथां?
आंथ' ओंख्रियाहाय जानायाहाय बेदर जादोंमोन ओ बेदरानो जाहैबाय अमा बेदरसोमोन
अ आदसा खबरफ्रा बोरै नोंथां?
खबरफोरा बिदिनोसै नोंथां मा बुंबावनो ओ मालाबा गाज्रि मालाबा मोजां दायो गेजेरावनो दंखायो खबरा एसे थिगानो बुङोबालाय ओ नोंथां ओ औ औ नोंथां थांनालाय माबोरै खबरफोरा?
आंनाबो बिदिनो गेजेरावनो दंथयो दासान्दि।
अ हा बाखि ओंखाम सोखाम जाबाय नोंथाङा?
ओंखामा जाथ'वाखै नोंथां दासो संगासिनो दङ'।
अ मा ओंख्रि संखोबा नोंथां?
ओंख्रिया थाइगिरजों ना सोमोन नोंथां।
अ गोथावनो नोंथां बाह।
औ नोंथां।
दा नोंथाङा आंजों माबाफोर सावरायनो सानदोंमोन नामा नोंथाङा?
औ नोंथां माने एसे फालांगिनि बागै एसे सावरायनो फन हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
अ' बेथ' जोबोद मोजां आयदालै नोंथां नों जे फालांगि होनदों बेखौ आं जोबोद मोजां मोनो सावरायनो।
औ नोंथां माने मा मा फालांगि खालामनाया मोजां जागोन नोंथांनावसो एसे सोंनो होननानै
अ' हो हो औ नोंथांबो बुजि दों नोंथां फालांगियाथ' जोबोद रोखोमनि थायो जाहैबायना नोंथां।
औ नोंथां एसे एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां हागोन आङो दायो फालांगिनि सोमोन्दै मोननैसो बा मोनथामैनो सावरायना होनोसै नोंथांजों। नोंथांङाबो एसे आयदा लानो हागोन। आरो नोंथांङाबो आंनो उनाव फोरमायफिननो हागोन। फुनजि गाव रोङो आं दा फोरमायगोन होनना सानबाय
औ दा बुंलाय
फालांगि ना ओ नोंथांमोनाथ' न'आव एसे एनै मैगं थाइगं बा फिथाइ सामफा ओ फिथाइ सामथाइनि दंफांफोर माफोर बिदि गायखायो बा मावखायो जानो हानाय खोमा ना नोंथां?
औ नोंथां मैगं थाइगंखौलाइ एसे मावनाय जायो।
औ औ। दा बे मैगं थाइगंखौनो जोङो गावनि जानो आनथाबो बा जोङो बेखौ फाननो आनथाबो गायनो हायो। आह हा हु थाब्ला! जेरै हमना ला नोंङो गावनि न'खरावनो माने जानो मैगं थाइगं गायबाय जोबोद रोखोमनि थायोना मैगं थाइगंआबो। जेरै हमनाला फान। थाव होन सबायबिमा होन भिन्दि होन। सामा हाइजेंहोन आरो गोबां रोखोम रोखोमनि थायो जों दा बेखौ गावनि जानो आन्थाबो लाखिनानै बेखौ जोङो टाउन सहरफ्राव फानहैनो बाहायो नोंथां। ओमफ्राय फाननानै जोङो एसे एनैबाबो रां खामायनो हायो जोंङो बे राङानो आरो उनाव जोंनो खामानिसिगोन बेफोरबो फालांगियावनो गोलैयो गोलैनायालाय आरो। जोबोद रोखोमनि फालांगि दंबायो जेरै हमना ला नोंङो बोरमा फार्म खुलिदों बा अमा फिसिदों। बा बयलार फार्मखौनो खुलिबाय नोंथांङा बिदि जोबोद रोखोमनि फालांगि मावनो हायो खस्थ'आलाय। गोबां खस्थ'आनो दं सिगां सिगाङाव उनावहाय नोंङो गोसो होना मावबाय थाबा एसे फैसा थाखाबो थानाय जाब्ला बिदिनो हाजिरा होनानै मावहोनो हायो बेलेगखौ। नोंनि गावनि हायाव गोबां गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं गायहैनो हायो बा नोंङो लोगो नांनानै बिदिनो आं बुंनाय फार्मफोरखौ खुलिना लानो हायो। जाहाथे नोंङो बिदिनो माबा माबि फार्म खुलिनानै उनावहाय बिनि बिजनेस मावनो हायो बा फालांगि मावनो हायो। दा आरो ओम। गोबां रोखोमनि। फालांगि जों मावबोनो हायो।
औ नोंथां।
माबायाबथ' बिजनेसावनो गोल्लैय जाहैनो हाबाय जेरै जों गय बागान गायनाय साफात बागान गायनाय रबार बागान गायनाय बेफोरजोंबो जोंङो रां खामायनो हायो। उम। नाथाय बेफोरखौ जोंङो मावब्ला एसे सम नांगौ आरो फास्स्ट फास्स्टआवलाय नों हमना ला गय बागान गायबा नोंनोथ' गया फिथाइ थाइसान्दि सम लागोन ना देरनो। थ' स'म लागोन।
औ नोंथां।
खौ जोंङो गायब्ला नेनांगोन नेनानै जोङो उनावहाय गय साप्लाय हरनो हागोन मा हरनो हागोन बा रबारखौनो गाय। ब्ला नोंङो रबार आथा दिहुननानै रबार फेक्टरिफोराव साप्लाय हरनो हागोन बे साप्लाय हरनायखौनो उनावहाय फेक्टरिफोरनिफ्राय गोगोम गोबां रोखोमनि जिनिसफोर बा प्रडाक्टफोर बानायसिगोन जेरै हमना ला सेन्देल जुथा बिदिनो गोबां गोबां रोखोमनि बानायो मायो। जों बेफोरजोंबो मोजां जानो आन्था रोखोमनि रां खामायनो हायो दा नोंथांङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा मा मा फालांगि मावजायो बा मावनाया मोजां नोंथांङा मिथिनाय बायदिब्ला
औ नोंथां फोरमाय लाय हागोन नोंथां एसे
औ नोंथां।
जों बुंनो थाङोब्ला आंनिबथ' माने अमा फार्म माबानाया। जेनेबा फालांगि। खालामनाया मोजांसिन जागोन।
औ औ नंगौ नोंथां औ।
मानो होनबा जोङो अमानो। अमाखौथ' जेनेबा जों फिसयाव। बायोब्ला जों बारा दाम लाया बिदिनो बोरै। ब्रै रोजासो लायो।
औ नोंथांसैथो।
अमा आदार अमा आदारनो जेनेबा अमा आदार होनो थाखाय जोङो। गामिफ्रावनो बिदिनो हाग्राफोरावनो थास'फोरखौनो हानानै रुला रुनानै जों अमानो होनो हायो।
हायो नोंथां हायो औ सैथो।
औ आरो जोंनि जेनेबा। जों जोंथ' ओंखाम जायो। जेनेबा जों। गिबियाव माइखौ लामनांगौ जायो नालाय बे माइनिफ्रायनो जों गुन्दै मोनो। जों आरो जेनेबा बारा बायनाङा। माने आदारफोरखौ होनो नि थाखाय
औ नोंथां औ।
गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि जों हाग्राफ्रावनो जों अमानि आदारखौ मोननाय जायो आरो।
औ जायो नोंथां औ।
बेनिखायनो अमा आदार माने अमा फालांगि खालामनाया आंनिबा मोजां जासिनो आरो।
औ नोंथां औ ओ जेनेबा नोंथां ओ जोङो जोंनाथ' ओ बयनाबो बा बयनाबो थायाब्लाबो बांसिनानो फख्रि थाखायोना नोंथां बे फख्रियावहाय जोङो ना। फिसिब्लाथाय माबोरै जागोनथाय बियो ओ मोजां बिजनेस ना मोजां आयदा ना माबोरै ओ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
आंनिफ्रायथ' बेबो मोनसे मोजाङानो। जोङो गासिनिबो फख्रियावथ' गासिनिबो न'खरावथ' फख्रि थाखायो नालाय
औ नोंथां औ।
नाखौथ' आरो। गुबुनफ्रानो गाननि गाम मिया फानफैखायो। बेफोरखौ माने एसे लाखिनानै जेनेबा बेयाव हगारनो हायो आरो ना। आरो जों बे नानोथ' जोङो बे नानोथ' जोङो सामफ्रामबो ओ आदार हो होबाय
औ नंगौ नोंथां औ - औ - औ आरो जे नोंथा बिथाङा बुंदोंमोन माइजों ओ माइ जों गुन्दै मोनो जों बे गुन्दैखौबो ओ नानोस ओ फख्रियावहाय सारना होनो हायोना नोंथां गुन्दैखौबोथ' जाखायो जानो हानाय बे नाफोरा। औ - औ बिदिबो खालामामजायो जोङो ओम। औ नोंथां बुं दे।
बारा - बारा जोथोन थानांगौ गोनांथि जायाना?
औ - औ नंगौ नोंथां औ - औ - औ - औ। जेनेबा नोङो फानहैनोब्ला फानहैनोसैबाल'सो नोङो सारनांगोन एबा हमनांगोन ना नाफोरखौ फ'ख्रिनिफाय आरो बारा जेबोथ' खस्थ' गैया। ओरैनो सारग्राफोर थाबाथ' नों हारसिंनो हायो ओमफाय सारनानै नोङो बिदिनो थौफोराव दोनदो दोननानै आरामसे हारसिंनो फानहैनो हायोना बेथ' जोबोद मोजांनि सुबिदानि फालांगि बायदि नुनो मोनबाय आङो ओ मोजां आयदा बायदि मोनबाय आङो बेखौ।
औ नोंथां।
ना नोंथां?
दे नोंथां होमबा दोन्थ'लायनोसै खोमादां ना नोंथां?
अ नोंथांजों आं सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय। ओ नोंथांनिफ्राय आङो आइदिया आयदाबो सोलोंनो मोनबाय जोबोदानो नोंथां दा आं बुहुद गोजोननाय थाबाय नोंथांजों रायलायनायनि थाखाय दे।
नोंथांनि रावखौ खोनायासै नोंथां। औ।
नोंथां दोनथ'नोसै नोंथां।